हेल'।
खुलुमबाय नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बुं।
ओ नोंथाङा ओम दासान्दि माबोरै दं?
औ नोंथां दासान्दिथ' ओं आं जोबोर मोजाङैनो दंथ'यो।
गिबियावनो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हालायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन्थों नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय।
औ ओ नोंथां आंनि फन खालामहरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथां
औ नोंथां।
स्नियाव आङो फंनैसो ओ सोंथि सोंनो नागिरदों।
औ नोंथां सोंजागोन।
जाहैबाय ओ जोङो बर' आइजोफोरखौ
औ।
माबा गामिफोराव हाग्रानि मैगंफोर खाबथिंनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
ओंख्रिफोरा मा मा मा मा ओंख्रि बेफोरखौ मानि थाखाय जायो मानो जायो बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां बुंनो हागोन। ओ मैगं मैगं हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो बर' समाजाव बा बर' न'खर न'खर गासैबो हाग्रानि मैगं खाबथिंनानै जाबोनायखौ जों उन्दैनिफ्रायनो दिनैसिम नुबोगासिनो। बे बे ओ बे हाग्रानिफ्राय मैगं हाबथिंनानै जानाय होननानै बुङोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो जाबो नाय होननानै जों खोनानो मोनो।
औ।
हाग्रानि मैगं होननानै जों बुङोब्ला जों गिबियावनो ओ दिंखिया ओ मायस सुन्द्रि
औ।
उम मैथा सिख ओ मैथा ओ मानदिया
औ।
जारि बिलाइ अन्थाइ बाजाब खिफि लेवा गोबां रोखोमनि मैगंखौ जों खानाय खानानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ दैज्लां बोथोराव जों माइनिफ्रायबो खानानै मोनो जे सिफुं मैगं होननानै बुंखा बुङो जोंनि बर' ओ रावाव हाय
औ।
बेखौबो जों जानायखौ नुनो मोनबोदों आरो जानोबो मोनफेरबाय जों बेनिफ्राय आरो ओ मान्देया बेफोरखौ जों जा ओ सिफुं
औ।
गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों जानो मोनबोदों।
हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला जों गोबां मुलि रोखोमनि मुलि हारिनि मैगंखौबो जानो मोनबोदों जेरै बा दि होननानै बुङोब्ला मानिमुनि, खिफिलेवा, जारि बिलाइ गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों मुलि हारि जाबोदों बेफोर मैगंआ मुलि रोखोमनि खामानि होयो। आरो बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि हाग्रानिफ्राय जों नागिरनानै मोननाय मैगं दंबावो जेरैबादि होननानै बुङोब्ला थास' थास' होननानै बुङोब्ला जों थास'निफ्राय गासैबो रोखोमनि जिरादखौनो जानाय जायो जेरैबायदि थास' बिथ'निफ्राय लानानै थास' आथिं, थास' बुग्ला, थास' बिलाइ, थास' बिबार गासैखौबो जानायखौ जों नुनो मोनबोदों थास' होननानै बुङोब्ला थास'आ थैनि थाखाय जोबोर मोजां होननानै जों मिथिना मोनो।
औ।
बेफोरबादिनोहाय ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ खारै महरैबो जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय गोबां रोखोमनि मैगंखौनो नाजोंहाय खारदै खारै महरै जों जानायखौ नुनो मोनबोदों।
औ।
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो हाग्रानिफ्राय खानानै जायोमोन।
औ।
जोंहानि न'खरावबो गोबां रोखोमनि हाग्रानिफ्राय ओ खाबथिंनानै जानाय मैगंखौ जों उन्दैनिफ्रायनो जाबोनो मोनदों। नोंथाङाबो नोंथांनि न'खराव ओ हाग्रानि मैगंनि सोमोन्दै जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंबो उन्दैनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जोंबो ओ बेफोरबायदि फाग्रानि ओंख्रिफोर खाबथिंनानै जानायखौ नुनो मोनबोदों।
औ।
जोङो मुलि हारिनि ओंख्रिफोरखौ बांसिन खाबथिंनानै जायो। जोंनि गामिफोराव जोङो गासै बर' आइजोफोरखौनो जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ खाबथिंनानै जानायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ औ।
जेरै जों मानि मुनि हेेलांसि, दिं खिया। जारि बिलाइ बायदिफोरखौ जोङो बांसिनै जोङो मोननो हायो। गोबां जोङो। हाग्रानि मै गंफोर दं थेवब्लाबो जोङो गोबां मैगंफोरखौनो जोङो मोननो थाङा। जों बांसिनै मानि मुनि दिंखिया हेलांसि आरि मैगंफोरखौ जोङो बांसिन मोनो। जोङो बेफोरखौ गोबां गोबां जातनि ओंख्रिफोरजों संनानै जायो।
औ औ।
बिदिनो। जारि बिलाइफोरखौ जों ओ दाउ बेदरफोरजोंबो संनानै जानाय जायो। जारि बिलाइबो देहानि थाखाय जोबोद जोबोर मोजां मोनसे मैगं। ओ बेखौ जोङो दाउ बेदरफोरजों आरो नाफोरजोंबो। संनानै जायो आरो बेल' नङा। गुबुन गुबुन रोखोमनि मुलि हारिनि हाग्रानि मैगंफोर जेरै मानिमुनि हेेलांसि आरो मैगंफोरखौबो जोङो ओ आलुफोरजोंबो। ओ दाउफोरजोंबो जोङो संनानै जायो। ओ बेफोर मैगंफोराबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद जोबोर मोजां होननानै जोङो खोनानो मोनबोदों। बिदिनो ओ हाथाय बाजारफोराव मोननाय। मैगंफोरनि अनगायै ओ ओ बे बेफोरबायदि हा हाग्रानि मैगंफोर। खांथिंनानै जानाय जोङो बर' आइजोफोरखौ
औ।
बेफोर मैगंफोरा
औ।
जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै जोङो बेफोर खौ। ओ गामिफोराव गामिनि दुब्लिफोराव एबा ओ दैमा सेेरफोराव मोननाय मैगं जेरै मान्दिया हेेलांसि आरि मैगंफोर। खौ जोङो ओ खाना लाबोनानै संनानै जायो।
औ औ।
बिदिनो बर'फोरनि गेजेराव ओ हाग्रानि मैगंफोर। हाग्रानि मैगंफोर संनानै जानाया ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं औ नोंथांमोननि गामियावबो ओ बेफोरबायदि खाबथिंनानै जानाय मैगं मैगंखौ मा मा जों जों जायो बे फोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंबावनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना?